खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां
ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो जासिहरनाय थाबाय नोंथांसिम
औ
हेल' नोंथां खोनादों ना नों
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां नोंथांनो बैसागु बैसागुखौ बोरै फालियो बर'फोरा बेनि बागै एसे फोरमायनो सानदोंमोन फोरमाय जागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां
बैसागु होननानै बुङोब्ला जों बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो एबा बर'फोरनि एंगारनो हायै फोरबो बैसागु जानायनि सिगां सैथो दाननि जोबथा सान एबा बैसाग दाननि सानसे सिगां सानखौ मोसौ बैसागु बुंनाय जायो
औ नंगौ
बैसागुआव मोसौ फोरबोखौ दैमा एबा दंग'आव लांनानै थुखैनाय जायो दे
औ नंगौ
फैखांनायनि उनाव मोसौ मोसौफोरनो लाव फान्थाव हालदै बायदि बिदि मैगंफोरखौ दानफ्लेनानै माला गान होनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनाव बेनि उनाव मोसौनो अराव सावनाय साराय एबा थौनि हांगारखौ थालिर गांखंजों एबा थालिर बिलाइनि गांखंजों बेखौ फुनना होनाय जायो आरो मोसौनो बेनि उनाव बेनि उनाव मोसौ बोरमाखौ दिग्लिलि थि बिफांनि बिलाइ आरो थाराय बिलाइ बिलाइजों बुज्राव बुज्राव मोसौ फोरबोखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनाय जायो आरो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरलांबाय था बारायलांबाय था बिमा बायदि दाजा बिफा बायदि बिफा बलद बायदि दा जा बोसोर बोसोर एरबायथा हानजा हानजा बेबायदि सल' खननानै मोसौ बैसागुखौ ओ फालिनाय जायो आरो बेनि उनाव बैसाग दाननि सेथि खालार खालि मानसि बैसागु फालिनाय जायो खोनादों ना नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां ओ मानसिनि बैसागुनि फुङाव फुंनि समावनो बयबो दुगैस्रां लोबस्रां खालामखांना उन्दैया गेदेरखौ आइथिं हमना खुलुमनाय गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय जायो आरो
औ
बे ओ उनावहाय बे सानखालिनो हाग्रानि मैगं थाइगं गोखा गोखै बायदि बायदि ओ जातनि बायदि रोखोमनि मैगंफोरखौ ओ सेजौ से मैगंखौ खांनानै संना जानाय जायो आरो जेरै दिं दिंखिया लेवा लाथा ओ लाफा सायख' बिदिनो बायदि बायदि मैगंखौ जों खांना जानाय जायो आरो बे बेनि उनावहाय जोंहा गासैबो न'खरफोरनि आलासि ओ न'खरफोरनि मानसिफोरा आलासिबो जानो थाङो आरो बैसागुनि नामाव आरो आलासिबो फैयो आरो उनावहाय जोंना ओ बैसाग दाननि नैथि ओ सानखालि जोङो मोसानो थाङो आरो ओ दुगैस्रां लोबस्रां ओ बै नैथि सानखालि गामि गामि गासैबो सुबुं फोरा गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासैबो जयै मोसा माने ओंखारलाङो आरो
औ नंगौ
सेंग्रा एबा हौवाफोरनि थाखाय गामसा गोदान आर'नाइ फालि आरो हिन्जाव हिनजाव एबा सिख्लाफोरनि थाखाय दख'ना गुबै रेगे रेगां गोमो गोजा गोथां गाबनि फारौ मेगननि बेसर बिबारनि आर'नाइ फालिफोरखौ लानानै ओ गाननानै गामि गामि मोसाहैनाय जायो आरो उ बैसागु मोसानायाव ओ बर'फोरनि दामग्रा देग्रा आगजु ओ जेरैखाम सिफुं जथा ओ सेरजा हारिमुनियाम लानानै मोसाहैनाय जायो आरो आरो बिनि ओ आरो बिनि गेजेरावनो जोङो बैसागुआव सोरबा सोरबा न'खराव बाथौ दुमनाय बोरायखौ बोखारना गामिनि सानैसो सुबुं लिंना गोदान औवाजों हेबनानै बाथौ गुदिखौ दुमना फुजा होनाय जायो आरो बेयावनो जोङो गामिनि मानसिफोरखौ लिंना जानाय लोंनाय आरो बिनिफ्राय बेनिफ्रायनो जाखां लोखां मोसाहैनाय जायो आरो खोनादोंनाय नोंथां हेल' नोंथां खोनादों ना
आं होननायखौ नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै
आं बारा मोजां खोनायाखै नोंथांनि बुंनायखौ
हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों
आं होननायखौ खोनादों ना नोंथाङा
औ औ
औ दे होनलांबाय दा नोंथाङा आं खोनादों नों होननायखौ
औ औ नोंथां बिदि बाथौ दुमखांनानै जोङो बैसागुआव बिदिनो जाखां लोंखां मोसाहैनाय जायो आरो गामि गामि न'खर न'खर हाबनानै
औ औ
आं मिथिनायाथ' बेखिनियानो नोंथां नोंथाङाबो एसे बैसागुनि बागै माबाफोर मिथियोबा नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
दे फोरमायनायसै नोंथां
जों बैसागु होनब्लाथ' जोंहा मोसानायनि मोसानाय रंजानायनि दिनाव बैसागुआ
औ-औ
थिग बेबायदिनो जोंहा दानि होनलांनाय जोंहा बैसागु
न'खराव न'खरनिफ्राय आलासि फैयो
औ
आलासि जानो थाङो बेफोरथ' जोंना जाखायो बैसागु बैसागु बोथोर मोनफैनाय लोगो लोगो
औ नंगौ नोंथां
जोंहा बैसागु मोनफैनाय लोगो लोगो बेफोरबायदिनो बैसागुनि से खालार खालि जोङो
औ
बैसागुआ जोंहा बैसागु जाबा जायो न'खर न'खर गासैबाबो जौ बेफोरबायदि सावहैयो आरो
औ-औ
बेनि उनाव जोङो गामि गामि नै खालार खालि गामि गामि एबा बेलेग गामियाव बेफोरबायदि रंजानो मोसानो
औ हेलौ नोंथां
औ
आं होननायखो खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां
औ बेबायदिनो जोंना बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय आबै आबौ बिदिनो गासिबो ज' ज'यै ओंखारनानै मागिहैनो ओंखारलाङो आरो नोंथां। बैसागुनि नै खालार खालि
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोंना बैसागुआव जोङो बेफोरबायदिनो गेदेरखौ खुलुमनाय आरो उन्दैखौ गेदेरा मान होनाय बे थाखायो। बैसागुआव बेबायदिनो जोंना बैसा गुआव अननानै सोरबा उन्दैनो खुलुमनायाव फैसा बेफोरबायदि रां हरो हरनो हरो आरो अननानै
औ
बैसागुखौ जों माबोरै फालियो होनोमबाथाय जोंना बैसागु मोसानाया खाम सिफुं जथा सेज
औ हेल' नोंथां हेल' नोंथां
खोनादोंना नोंथां आं होननायखौ?
औ नंगौ खोनादों नोंथां दासो नोंना बारा नेट नाङाखै खोमा नोंथां?
आं होनायखौ खोनादों ओमफ्राय दा नोंथां?
औ औ खोनादों दे बुंबाय बुंनाय
जों जोंथ' दा मिथिखायो बैसागु मोसाबा जोंना खाम सिफुं सेरजा जथा हारमुनियाम बेफोर फोरबायदि लानानै जोंना बैसागु मोसानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
बेफोर दा दामग्रा जे दामग्रा बेफोरो दामग्रा बेफोरो गैयाबा जोंना बैसागु रंजानाय जाया आरो नोंथां।। बेफोरखौ लानानैसो जोङो रंजायो बेबायदिनो जोंना बैसागु रंजानायाव जोंना हिनजावसाफोरा जोंना दख'ना आरो जानजियाव आर'नाइ खानानै गोदोनायावबो
हेलौ नोंथां।
साबै आरो नोंथां
औ औ
नों नोंथाङा आं होननायखौ खोनादों ना खोनायाखै?
खोनादों नोंथां दा खोनादों?
औ बेबायदिनो जोंना रंजायो आरो नोंथां।
औ
बैसागु होनब्लाथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बेखौ आबै आबौमोननिफ्रायनो जोङो बैसागुखौ फालियो। बोखायो
औ औ औ
दाबो जों फालियो नोंथां। बेबायदिनो आरो बैसागु होनबाथ' नों‌ बे बैसागु गुनि बागै मोनथि खागोन।
हेलौ नोंथां खोनादोंना नों औ औ खोनादों नोंथां
आं नोंथांनि माथोखौ जोबोर मोजाङै खोनाफैदों नोंथां नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनायाखै नामा?
बारा मोजां खोनायाखै नोंथाङा आङो
औ औ जोंना दा समाबो जाबाय नोंथां आं दा नोंथांजों मा होनो आं बैसागुनि बागै जा एसे मोनथियो मोनथियामोन बेखौ नोंथांनिफाय मिथिनो मोनना गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ आंबो नोंथां ओ नोंथांनि नोंथांजों आङो रायलायनो मोननानै मिथिनायखौबो ओ मिथिनो मोननानै बैसागुनि बागै ओ गोजोननाय मोनबाय नोंथां दाथ' जोंना समाबो दाथ' जोंना समाबो जाबाय ओ दोनथ'नोसै ना नोंथां?
दोनथ'सै नोंथां
औ दे नोंथां
औ